खोनान्दों ना नोंथां?
नोंथां खोनादों खोनादों ओम।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आंथ' नोंथां नै बिदिनो लामायाव एसे आवगायबोनोदों होमबाबो फैद बुंनो हागोन नोंथां।
अ औ नोंथाङा फ्रिब्ला आं माने नोंथांजों मोनसे टपिकसो लानानै सावरायनो होनानै फैदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ मा खोथामोन बिबा मा टपिकमोन बुंबानो जाबाय दे हायो।
ओ टफिकआथ' ओ इन्टारनेटनि बागै ओ नोंथांजों सावरायनो होन्ना फैदोंमोन। ओ नोंथाङा हायोब्ला। औ नोंथाङा हायोब्ला फंनैसोबाबो ओ बिबुंथिखौ लाख खिगोन होननानै आं ओ नोंथांनिसिम होनहरनाय जाबाय आरोना। नोंथाङा एसे इन्टारनेटनि मोजां एबा गाज्रि औ ओ फोरमायना होनो हागोन ना? ओ जोंनि थाखाय इन्टारनेटआ मानो गोनांथि आरो जोंनि थाखाय इन्टारनेटआ ओ मानि थाखाय खहा जादों। बेफोरखौ एसे ओ सु सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन नोंथां हागोन। इन्टारनेट ना जोबोर मोजां बाथ्राखौ सों सोंनाय जादों नोंथाङा आं एसे फोरमायनो सानबाय। बे आंनि हानायखिनि इन्टारनेट होननो थाङोबा नि जोंनि जों मायाव मायाव सुबिदा मोनदों होनदोंना सुबिदायाथ' गोबां मोनलै नों। थां दा आं स बिसेबांनो बुंनो सानोबा। जोङो इन्टारनेटनि लोगोसे। जोङो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो अनलाइनै ना? जोङो एगजामपोल आं हमनोसै। सै ना नों मानसे बिभागाव नोङो एसे बुजिय मोनासै ना बेखौ एसे बेखेवनोसै। सानदों होमबा नोङो। इन्टारनेटनि। नानै नोङो। नै नोंङो बेवहाय स बांद्राय। समबो बार थाङा नोंहा नेटआाल' मोजां। मोजां नांनांगौ माने आरो बेजों लोगोसे जे नोङो। फरायनाय मानाय हायो नोंनि दानि जुग दाथ' मदार्न जुग जाहैबाय। नालाय गथ' गथाय नोङो सोलोंनाय मानाय स्कुल स्कुलनिफ्राबो गासिबो माने बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जाजोबो माने। अनलाइन। नोंथाङाबो। थिखादों जानौ मावदों जानांगौ, कलेज फोरावहाय आरो आरो इन्टार नेटनि गेजेरजों जोङो कमिउनिकेसन होननानै बुङोना? बेलेग। जों रायलायनाय गोजान गोजान। नों सिनायैयानो बुं नों बयजोंबोै नों न'नियानो बुं लोगो नों बयजोंबो इन्टारनेटनि गेजेरजों माने, नोङो सोमोन्दो लाखिनो हागोन रायज्लायहरनो हागोन माने। ओइ नोङो भिडिय' कल होन बा जों फन होन जोङो दा एस एम एस खालामनानै रायज्लायहरनाय ना? नों बेवहाय नोङो। रायजलायहरबाय थानो हागोन आरो। आरो बेजों लोगोसे नोंङो गावनि सिनायथि होनो हायो नोंङो ससियेल मिडिया होनना बुंङोना इन्टार नेटनि जुरिजों जों ससियेल मिडिया ससियेल मिडिया होननाय लोगो लोगो जोंङो गोबां मोजां खोथा दै ससियेल मिडियाया जोंङो बेवहाय नों गावनि नों लाइफ स्टाइलखौ नों बेयाव आगारनानै मानसि फोरनो नों फोरमायनो हायो औ होनबा जे बे मानसिया मिथिगोन बे मानसि सिया बिदि बिदि मोजां औ बेयाव नोंखौ सिनायथि मोनो नाथाय दानि जुगाव मा खालामो इन्टारनेटनि जुरिजों मानसिफ्रा माने मोजां खामानियाव बाहाया गाज्रि खामानियावसो बाहायनाय जायो मानोना
औ औ
लाइमोनफोरखौ ससियेल मिडियाआवहाय इन्टारनेटनिसो जाखायो न लाय ससेल ओरैनो नंङा फांङानि दानि जुगनि मानसिफ्रा मा खालामो ओइ नै दा बेयाव फैलायबाय फट आगारगोन ओरैनो माने गोदाव सोराव टाइम पास खालामसिगोन लाइफआवहाय बारा टाइम होला मने बेयावनो हाबसोनानै थाबाय थागोन
औ
गेलेनाय मानाय जे जों इन्टारनेटआव जों मबाइलाव हाबसोनानै थाबाय थाबा जानाय नंङा नलै जों एसे एनै बायेरा औ ओंखार नांगोन जोंङो गेलेनानै गावनि मोदोमखौ फिट दोननांगोन लेखाबो नायनो नांगोन दा जों मबाइलावहाय इन्टा रनेटआव दा बे माखासे मानसिफ्रा मा खालामो लेखा माबा माबि नायबा बेलेग खोथा समजों सम दोननानै नायबा बेलेग खोथा ओरैनो गोदाव सोराव टाइम खौ माने फवार्ड खालामो माने बेवहाय ससियेल मिडियाआवहाय दा बेयाव मा मा जाखो गावसोरसो मोनसे सिगोन हो सानो आरो आं बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय आं सानो नाथाय बोरै फोसाबनो सानो आं बे माने लाइमोनफोरखौ बिदि ससियेल मेडियाआव हाबसोनानै थानाय नोंथाङास फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन ओ जों बेबायदि लाइमोनफोरखौ जों ससियेल मिडियाआव हाबनानै थायो होनोब्लाथ गोबां जों नुनो मोनो जोंनि ओनोल ओनसोलावनो जा गुबुन ओनसोलाव जा ओ बे इन्टारनेटनि जुगैयैनो गोबां माने जोंनि लाइमोन फोरा बेबायदिनो ओ गोबां गाज्रि खामानि फोरखौ बाहायदों इन्टारनेटनि जुगाजै जेरै ओ गाज्रि भिडअ'स नायनाय औ गाज्रि भिडअ'स नायनाय एबा गेम गेमफोर एबा बिदि बिदिनो गेलेनानै बिदिनो टाइम स्पेन्ड खालामदों। गावनि टाइम फोरखौ ओरैनो हगार हरदों आरो बिदिनो गोबां माने ओ इन्सटाग्राम फेसबुक इउटुबावहाय बेबदिनो रिल्स नायै नायै माने फरायनायखौ दोनथ'नानै गोजानाव दोननानै बेबायदि ओ गारजि खामानिफ्राव माने समफोरखौ हगारनानै गावनि थांखिखौ गारनानै मबाइल एबा इन्टारनेटनि जुगाजैनो हाबसोनानै गोबां माने टाइमफोरखौ हगारदों आरोना। बिसोर लाइमोनफोरा गावनि जेनेरेसन ओ दा माने गावनि माबाखौ एम एबा गलखौ सानालासिनो माने बेबायदिनो टाइमफोरखौ हगारदों जेनेबा गावनि उननि फिउसारखौ सानालासिनो दानि प्रेजेन्टखौ साननानै माने बेयो ओरैनो गेम गेले गेले एबा बिदिनो कमेडिस भिडियअ एबा गोबां बिदिनो बायदिसिना नायै नायै माने टाइमफोरखौ ओरैनो बेखारै हगारनायखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि ओनसोलावबो गोबां गोबां बेबायदिनो सुबुंफोर एबा लाइमोनफोर बेबायदिनो गथ' गथाइ आइजो
हेलौ